हेल' अ खोनादोंने नोंथाङा?
औ औ खोनादों औ औ।
अ बिदिब्ला आङो नों थांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांजों दसे सम जोंनि बै बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय आं कल खालामदोंमोन नोंथाङा सम दङब्ला सावरायजागोन ने? दसे सम
औ नोंथां सावरायजागोन दे।
अ ओ बिदिब्ला आङो बैसागुनि सोमोन्दै दसे सम बुंनो थाखाय लादों जोङो बै सागु होनोबाथ' मिथियो। ओ जोङो बर'फोरा बयबो बिदिनो गानै जोमै रंजा बाजा जों ङो दामनाय देनायजों जोङो बैसागु समाव रंजायो‌। जोङो बयबो गोरोबलायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि आरो थिग बिदिनो जोङो हिनजाव मा हारिफोरखौ नायोब्ला बैसागुनि समावहाय बिदिनो दखना गोमो, फालि गोजा, आरो ओ गसला गोजा बिदि गाननानै खानायफोर खाथबनानै मोजाङै समायना देलायस्रांना नैहाय जोङो मोसानाय, मुसुरनाय आरो बिदिनो न'खर न'खर बिदिनो ओ मोसानायफोरखौ ज' ज'यै जोङो नुनो मोनो आरो आरो बिदिनो हौवा माहारिखौबो। जोङो गामसा गाननानै आरो बिदिनो गस्ला गाननानै माखासे दामनाय देनाय फोरखौ लानानै ओ जोङो ज' ज'है मोसानाय मुसुरनायफोरखौ जोङो नुनो मोन थ बिदिनो बै बैसागु समावहाय गोबां जोंनि। जोङो मिलायज्लायनायफोरखौ नुनो मोनो आरो, उन्दै गेदेर बयबो खौसे देयै मसेयै मोसानाय रंजानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बैसागु उनि समाव नोंथाङाबो बैसागुनि सोमोन्दै बिनि सोमोन्दै माखासे खोथाफोर फोरमायनोबा फोरमायजागोन।
औ औ बैसागो होनब्लाथ' जोङो बैसागोखौ ओ मोननै बाहागोआव बाहागो खालामनाय जायोना। जेरैहाय मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागु। जों गिबियाव जोङो मो मोसौ बैसागुखौ फालिगोरनाय जायो जों मेसौ बैसागु फालिनायाव जोङो सेथ्र'थाननि जोबथा खाार बा जोबथा सानाव जों मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो। आ जेबोब्ला जोङो मोसौ थुखैनायावथ' जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायनांगौ जायो जेरैहाय। फान्थाव दिग्लिलिथि फाइनालाव थाराय बेबायादि। दिनो हालै ज फथ खौ जोङो जाय दिन खालि मोसौ थुखैगोन जोङो बेनि सानसे सिगाङावनो माने बुथुमनानै दोनफैखानाय जायो आरो।
औ
बेनि उनावहाय जाय दिदिन खालि मोसौ थुखैगोन। बे सानखालि जों फुङावनो दुगैस्रां लोबस्राङै सिखारनानै माने मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो ओ मोसौखौ थुखैनाय स समाव जोंहा फोथाराव लाङा थुखैनाय जायो जोंहा मोसौखौ ओ थुखैनाय समाव ओ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोङा खुगा मेथाइ दङ आरोना, ओ जेरैहाय लाव जा फानथाव जा बोसोर बोसोरबाय था माने बे खुगा मेथाइखौ जों माने गोदो गोदाय जै आजौमोननि समनिफ्रायनो जों माने दिनैसिमहालागै फालिबोगासिनो दङ एबा मानिबोगासिनो। दङ आरो बेजों लोगो दोङो दिगलिटि थानायजोंबो जोङो मोसौखौ बुज्रावनाय जायो बे दिनखालि जों मानो बुयो होनबाथाय जेन मोसौफोरनावबो बेमार आजारफोरा जाया बेनि थाखाय आरोना आरो जोङो मोसौखौ थुखैनाय समाव जोङो। खान्था बा सारायनि बेफोरबायाददि हांगारखौ हल'नानै जोङो थाव गुबैबा थाव गोथां फुननानै जोङो बेखौ होनाय जायो आरो।
औ
फुथा फुननाय जायो बेखौ मानो फुननाय जायोबाथाय जोंहा गोदो गोदाय। समाव माने जेन बिगुमाफोरा ओ मोसौखौ अरनबारि बा हाग्रा बारि फोरा हगार हबाथाय जेन मोसा लख्राफोरा जाया बेनि थाखाय माने जोङो। रैखाथि मोननो थाखाय बेफोरबादि फुथाखौ फुनना हरनाय जायोमोन आरोना। लोगोसे आरो जोंहा मोसौनि फागा बा बेफोरबायदि ओ दिरुंफोरखौबो जोङो बे दिनखालि माने गोजामखौ गारनानै गोदानै दुरुं होनाय जायो आरोना। ओ थिग बेबादिनो जोंहा आरो बे मोसौ थुखैनाय सानखालिनो जोंनि ओ ओनसोलफोराव मानो जोंहा गोखा गोखै जानायखौसो नोंथाङा मिथिखायोै जानांगौ। बेफोरबाददि औ मिथिंगायाव मोन मोननाय गोखा गोखै जेरै ओ दिंखिया खुंखा बेबाददिनो जारि बिलाइ नेरसोन बायदिसिना माने मिथिंगायाव जा मोनो बेफोरखौ माने बे दिनखालि जोङो जा नाय जायो आरो जेखौ बुङो जों गोखा गोखै जानाय ना सेजौ सेथा मिथिंगारि मिथिंगायावनो जों बुथुमना जानाय जायो बेफोरखौ जों मानो जानाय जायो होनबथाय जोंहा जोंनि देहा सोलेराव बे जिनै दान एबा जिनै बोस मासाव जोंहा माने जेबो बेमार आजार जेन जोंनि देहा सोलेरा साफाया बेनि थाखाय जोङो जानाय जायो आरो
औ
औ बेजों लोगोसे आरो जोंहा बै मानसिनि बैसागु जोंहा मानसिनि बैसागुखौहाय जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ स्नि सान एबा हप्तासे लानाय जायो आरो दोना बेयाव जोंहा ओ बैसागोनि एक थारिकआव एबा से थारिखाव जों माने ओ गामिनि रायजो राजा गासैखौ माने गिदिरफोरखौ जों खुलुमनाय जायो बोर लानाय जायो आरो जोंनि उन्दैफोरखौ जोङो मान अननानै जेनेबा अननाय होनाय जायो आरो ना थिग बेबायादिनो नोंथाङा बुंनाय बादिनो दहायसो बुंलांनाय बादिनो बैसागुआव जोंहा माने दख'ना बेबायदि जोबोद देलाय मालायै जेरै हिनजावसाफोरा दख'ना बिदन मो फास्रा गोजा बेबायाददिनो फोथारि बिबारारि खानाय खाथ'बलायना देलाय मालाय आरो बेबाददिनो हौवासाफोराबो गामसा गोथां बेबादिनो ओ गसला स्ला गुफुरबो आर'नाइ आरि लाना मानो जोङो जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव न'खर न'खर माने गासिना बैसागु मोसानो थांनाय जायो आरोना जोंहा बेयाव बर' फोरनि दोरोङारि हिसाबै माने गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा माने गोबां दोरोङारि दाम जुदेग्रा दङ जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बेफोरबायाददि दङ आरो ना ओ जोङो माने ओ जोङो माने बेफोर दामजु दामग्रा देग्राफोरखौ जोङो लानाय जायो बुंनो थाङोबा जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्राय दानि बैसागुआ गोबां फारागथि दङ आरो ना जेरैहाय जोङो आथिखालाव जोङो बांसिनै बै बर'फोरनि दोरोङारि दामजु देग्रानि अनगायैबो जोंहा एडिय' रेकरदिं मबाइल फननि गेजेरजों जोङो जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव मोसाफैनायखौ जों नुनो मोनो मोनो आरो ना औ औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबादि ओ मोसानाय जायो नोंथां
औ आंनि ओनसोलावहाय आङो बिदि बैसागुनि समाव मोसानाय खौ आङो बिदिनो ओ आथिखालाव ओमाय गोबां बिदिनो रेडिअ' बेफोरबायदि ब्लुथु टुर बेफोरखौ लानानै मोसानायफोरखौ नुनो मोनो आरोखि नाथाय आंनि ओनसोलावहाय दासिमबो आगोल गोदोनि बादिनो बिदि खाम सिफुं फुं दामनानै बेफोरबायदि ओ सेरजा बेफोरबायदिखौ दामनानैहाय ज' ज' मोसानायखौ आङो नुनो मोनो आरो आंनि ओनसोलावहाय बेजों लोगोसे ओंफ्रिय आङो ओ बिदि रेडिअ बेफोरबायदि ब्लुथुथफोरखौ लानानै दामनायखौ मोसानाय नायखौ नुनो मोनो होनोब्ला थाय नाङो माखासे बिदि बैसागु फांसनफोरखौ लानाय जायो बेफोरबायदियावहाय आङो ओ बिदि ब्लुथुथ बिदि ओ रेडिअ' बेफोरखौ लानानै नै ओ मे पांसनखौ खुंनायखौ आङ नुनो मोन आरो कलेजफोर बायदियावहाय कलेज फोरबायायदियाव बिदि दामनाय देनाय खौ बारायसेबां बाहायनाय नुनो मोना नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि दियावबा बिदि बैसागु मोस थानाय न' न'ख हाबनानै बिदि बैसागु मोसानायनि बेलयाव बिदी दामनाय देनाय बेफोरबायदि आइ माखासे आइजेंफोरखौ बाहायनानैनो बिदि न'खर न'खर थांनानै बैसागु मोसानायखौ आं नुनो मोन आरो आङो सानोखि बे बैसागुनि औ बैसागुनि गेजेरजोंबो जोंनि ओ गोबां बिदिनो गोबाव समनि बिदि गाज्रि मोनज्लायनानै थानाय बेफोरबायदियाबो गासिबो बे बैसागुनि समावहाय जोङो ज' ज'यै रोजाबनाय मुसुरनाय मोसानाय बेफोरबायदिजों जोंहा गोरोबलायनायबो फैयो सोरनिबा जिब'नाव स' बिनि बिनि गेजेरजोंनो जोंहा जोंनि गोसो फोराव जोङो गोरोबज्लायनो हायो गोबां बिदिनो माब्लाबा समाव बिदि नांज्लायनानै थानायनायफोराबो बे बैसागु समाव जेब्ला जोङो ज' ज'यै मोसा फायो अब्ला गोरोब्लायनो हायो होननानै आं सानो आरो नों आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनस सोलावहाय बिदि बैसागु मोसानाया माबोरै जायो बेखौ एसे फोरमायजागोन
औ जोंनि ओनसोलावथ' मोसानाया जोबोद बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गाजा गोमजायै जोङो दिनखौ बारग'हरनाय जायो आरोना ओ बेबायदि बिदिनो आरोहाय जोंहा आथिखालाव माने बैसागोजों लोब्बा लानो गोबां फांसनारिफोरबो खुंनाय जायो आरोना जेरावहाय जोंहा फांसनारि खुंनाया बुंनो थांङोबा जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बियो फैफाखानाय नङा मुङा गोदो गोदाय बैसागु खौ बैसागो जों लोब्बा लाना फांसनाव आरि खुंनाय जायामोन मानो होनबा बिसोर गावसोरनो गावसोर माने खुगा मेथाइ बायदिसिना गावसोरनो गावसोर मेथाइ खनलायनानै दामजुदुम दोरोङारिफोरखौ लाना मोसानाय जायोमोन आरोना आथिखालाव जोङो बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदि ओ फांसन आरो खुंनायजोंबो गोबां रंजानायखौ नुनो मोनो
बेजों लोगोसे जोंहा बे फांसनाव जोंहा उन्दै उन्दै उन्दै गथ'फोरनिफ्राय गेदेरसिमहालागै माने जोंङा ओ जेरै थुनलाइारि बादायज्लायनाय आरिमुवारि बादायज्लायनाय बेहाय जोंहा ओ खारनाय खारनाय बारनाय खेला दुला बेजों लोगोसे खन्थाइ आवरायनाय हरखाब बुंनाय थाबै बुंसलिबनाय बेजों लोगोसे आरिमुवा आरिमुवारियाव जोंहा मोसानाय रोजाबनाय बेफोर आयदाखौ लाफानाय जायो आरोना ओम बेफोर आयदाफोरखौ लानाय जों लोगोसे उन्दै उन्दै गथ'फोराव माने गोबां गियान मोननो हायो जेरैहाय जोङो ओ सासे गथ'आ ओ जेनेबा बेफोराव बाहागो लाना गोबां गियान मोननो हायो साहस मोनो गिनाय गैयै जायो आरो ना आरो बेजों लोगोसे जोंहा गेवलां मेलाव। गोबां गेदेर गेदेर सुबुंफोरा फैनानै बिबुंथि होफैयो बा बोसोन होफैयो बेफोरखौ खोनासंनाबो जोङो माने गोबां गियान मोननो हायो आरोना। बेफोरबो जोंनि ओ बे जोंनि मोनफा मोनफा ओ गियान मोननो हाया अब्लाबो माने बेफोरो दानि बैसागो आरो गोदोनि बैसागो गोबां फारागथि ओ फारागथिखौ जेनेबा नुजाथियो आरो ना नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबा दि ओ बैसागो जों लोब्बा लानानै फांसन आरि खुंनाय जायोना जाया नोंथां
औ औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदि ओ बैसागुखौ लानानै बिदि गोबां फांसनफोर खुंनाय जायो आरो बेजों लोगोसे नोंथांनि बुंनाय बाय दिनो बिदिनो माखासे बादायलायनाय माखासे खेलाफोरखौ लानाय जायो आङो सानो गि बेफोरावहाय बेफोरो जोंनि ओ जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखोबो बा जोंफोरखोबो जायफोरा बिदि। स्टेजाव गाखोनानै सुबुंफोरनि गेजेराव बिदि बाथ्राफोर बुंनो गोहो गैया जायो बिथांमोनखौ एसे हेफाजाब खालामो बिदि बैसागु फांसनफोरावहाय बिदि माखासे बादायलायनाय खेला लानाय फोरा बिदि। ओ मानसिफोरनि सिगाङाव गसंनानै बिदि खोथा बुंनायाव जोंखौ हेफाजाब खालामो बेजों लोगोसे से जोङो माखासे गोहोफोरखौ साहसफोरखौ मोनो होननानै आं सानो आरो। खि अ बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों बिनि सोमोन्दै। सावरायनानै नोंथांनिफ्राय माखासे खोथाफोरखौ मिथिनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय जोंहा समाबो जाबाय जोङो ओ रायज्लायनायखौ बेसांखिनियावनो दोन्थ' जासियो नामा?